हेलौ।
ओय खोनादों
औ खोनादों नोंथां।
दासो मोजाङै खोनादोंना एसे खम खोनादों थेवबो
आंनिखौ नामा नोंथां?
हो उम
औ
उम
मोजाङैनो दंना आंथ' दा जिरायनानै दङ नोंथां ओंखाम जाखांनानै
उम
नोंथाङालाय
दङ आंबो ओरैनो। ओरैनो बोथोरफोरा मोजां ना?
मोजाङानो नोंथां दाथ' गायनाय फुनाय दुहुमजोबना नोंथां मोजाङैनो। औ।
ओरैनो अखा हादै हायाखै नामा?
अखायाथ' मैया थांनाय हराव हादोंमोन एसे नोंथां ओम ओमफ्राय दा एसे जोमै दाखा जानानै मोफ्लागासिनो आरोखि हागोन बायदि बोथोरा एसे दैयाबो एसे जोंनि गामि ओनसोलाव एसे दैमा दै दंना मोनसे नोंथां।
उम
खोनादोंना बियो मानि एसे मोनायावथ' थांनाय मोनायावथ' औ थांनाय मोनायावथ' एसे अखा बुरजा हादोंमोन ना नोंथां जोंना ओरै ओनसोलजों माने एसे देर देरदों दैया देरखोदों।
उम
दिनो आरोखि
उम ओरैनो दाथ' दाथ' ओरैनो दैज्लां बोथोर नालाय
थांमोननिजों औ अ नोंथां
औ ओरैनो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जोंनिजों
औ
हायो अखाया बिदिनो दोनैबो हादों। उम
अ
ओरैनो दैज्लां बोथोराव नोंसिनि जायगाजोंहाय माबायदि जायो मिथिंगायारि नुथायफोरा
जोंनि ओनसोलजोंथ' दै बानायाय गिदिरानो जायोमोन नोंथां मानो होनोब्ला दासान्दि ओ दैया हरै जोंना ओरै भुटान भुटाननिफ्राय हगार हरोब्ला सुइस जे हगार हरब्ला जोंजों ओरै लुनदेर बोयोमोन नोंथां ओमफ्राय थांनाय बोसोर गोबावसै आरोखि बिदिनो बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय आरो दैबाना जायिया बिनि सिगां बोसोरनै बोसोरथामनि सिगां जोंनि ओनसोलजों भुटाननि दै हगारोब्ला गोबां गिदिर बानायानो जायोमोन नोंथां।
उम
न'फ्राव माख खासे ओरै खायसे गाहाय गाहाय न'आव लुनानै थानाय न'फ्रा थानो न'आव खस्थ' जायोमोन नोंथां मानो होनोब्ला बिसिना न'आ गाहाय गाहाय जायोमोनना नोंथां जाउनाव दैया लोमसा जे जेब्ला दैया लोमसावबोजोबसै अब्ला एम्फौ एनला जिबौ जिबा हाबनानै थाफैनोसै आरो उन्दुनोबो हाला सौखियाबो दैयै बुरजा जाबा गोजावो ना नोंथां
उम
आरो माखासे थोरसि लथाफ्राबो गोजावजोबो आर बिनि थाखाय बिराद खस्थ' जायोमोन आरो नोंथां आरो
उम
माखासे न'फ्राव दै लोमो बेफोरो आ सुबुंफ्रा माखासे जायफोरनाव न'आ गोजौ एबा गोजौ जायगायाव बानायनाय बिसोरनाव थाहैनाय नुनो मोनोमोन आङो आरो जोंनि ओनसोलजों दैबाना बे खुसिंग्रा
उम
आरो बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ मो जोङो हमनानै मोनजानो हायोमोन।
उम
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलजों दैबाना जायोना जाया?
उम ओ जोंनिजोंबो दैबाना जायोमोन। जानायालाय सिगां समफोरावहाय ओरै उम दैबाना होनबाथाय माने एसे बानाय मोनोमोन आरो गोसोआ माने न'फोरा लोमफैयोमोन ओरै लामा फोराबो थिग नङामोन माने सिगांनि समाव आरोखि हाब्रु -दैब्रु जाय लामाफोराबो बेबायदिनो जिबौ जाबाद बेफोर माने दैबानाजोंहाय गोजावबोफानानै एसे गिथाव- बाथाव जायोमोन आरोखि बिदिनो माहाय थागो मागोन बाहाय मागोन बोरमा, दाउ, अमा बेफोरखौ माहाय दोनगोन नै गोदाव -सोराव जानाय बेफोरबायदि थासारि जायोमोन सिगां समाव।
औ औ
खिनथु आ आथिखालावहाय बेबायदि जोंनियावहाय नुनो थांला बिदिनो खम जाबाय आरोखि ना।
औ औ नंगौ नोंथा औ खोनादों नोंथाङा।
ओरैनोथ' जोंनिया दैज्लां बोथोरनि उनावहाय दुफां -बोथोर जायो नामा?
औ औ
दैज्लां बोथोर, दुफां बोथोर, दुफां बोथोरनिफ्राय उदां बोथोर, ओहो गोजां बोथोरसो जाग्रोयोखोमा गोजां बोथोरनिफ्रायसो माबा मा होनो उदां बोथोर नङा होमबा?
उदां औ औ
दा जोंहा बोथोर -बोथोरनि बागै सावरायबाथ' जों बोथोरखौहाय सयथा बोथोर मोनो नालाय
आ
दा बोथोरा सयथा बोथोर नालाय दा गोलोम बोथोरनि जोब्बाय दैज्लां बोथोर फैलायबाय दैज्लां बोथोरनिफ्राय दुफां बोथोर, दुफां बोथोरनिफ्राय गोजां बोथोर, गोजां बोथोरनिफ्राय उदां बोथोर दा उदां बोथोरावहाय जोंहा मानानि जोंनि गोदान बोसोर होनजाबाय जेनबा बैसागु बे फैयैखौ
औ औ नंगौ नोंथां
हो
औ नंगौ नोंथां।
उम दा ओरैनो नों मा बोथोरखौहाय साबसिन मोजांमोन?
आङो बोथोर होनोब्ला दैज्लां बोथोर
ओरैनोथ' बोथोरा सयथा दं नङा होमबा?
औ गोज
सयथानि गेजेराव आं होननिसै र' गरम बोथोर, जाहैबाय दैज्लां बोथोर बेनिफ्राय जोंहा दुफां बोथोर, गोजां बोथोर, उदां बोथोर, ओमफ्राय मेसें बोथोर सयथा जाबायना?
औ औ नंगौ नोंथां
बे सयथानि गेजेराव नोंथाङा मा बोथोरखौहाय साबसिन मोनो?
आङो नोंथां दैज्लां बोथोर आरो गोजां बोथोरखौ साबसिन मोजां मोनो।
ओ ओम दैज्लां बोथोर आरो गोजां बोथोर ना?
औ दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां रोखोमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। जेरै जोंहा दैज्लां बो बोथोराव अखा फैजेननाय जाहैबाय नालाय नोंथां गायनाय-फुनाय आरो जा खिनि फोर बिफां लाइफांफोर दं बेखौ जों गायनो हायो आरो जोंहा गोबां रोखोम खोमनि आबादबो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां जे जे जे आबाद खौ जोंङो मावो दैज्लां बोथोराव बियो मोजाङैनो जायो नङा होमबा नों थां अखा मोननायनि जाय जायो
उम।
आरोबावजा आं गोजां बोथोरखौ मानो मोजां मोनो होनब्ला नोंथां। जोंहा गोजां बोथोराव गरम जाला गोलोम गोलोमदै गला सिला मोनामला देहानिफ्राय मोनाम गाज्रि मोनामनाया गैला जायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंङो गोजां बोथोराव गुसु खम्बल जोमनानै उन्दुनो मोजां मोनो आं नोंथां।
औ औ
बेनि थाखाय आङो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो जेरै जों गोजां बोथोराव गुदुं गुदुं साहा मोनदोंबा गोसोखौ मोजां एबा फ्रेस मोनो नङा होमबा नोंथां। गुदुं गुदुं ओंखाम जानो मोजां मोनो गोजां बोथोर जाब्ला मोनसे खुसि फैयो नङा होमबा नोंथां गोजां बोथोराव जे जों गुदुं गुदुं गुदुं गोथाव गोथाव जिनिस मोनजायोब्ला
उम उम।
बिनि थाखाय आंङो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो गोजां बोथोर आरो दैज्लां बोथोरखौ।
ओं ओरैनोथ' गोजां बोथोराव हो
औ औ।
ओरैनोथ' गोजां बोथोराव मोजाङानो ओरै गुदुं गुदुं सि गाननानै माने गानफब जोमफब थानो मोजां ओ बेरायनो मोजां नङा होमबा?
औ औ औ नंगौ नोंथां।
उम आत नाय लोंनायफ्रावबो मानि गुदुं गुदुं। संनानै जानो आरैनो माने बिराद मोजां आरो।
औ
उम दो गरमावबा नोंङो गोलोमदै आरिजों बिराद माने बाखांनाय फैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां आरो जो आरो जोंङो गोजां बो थोराव जोंङो ज' न'नि मानसिफ्रा न'खरै ज' जिरायनानै अर सायनो हायो। खोथा सावरायलायनो हायो नङा होमबा नोंथां।
उम उम।
उम बेबो मोनसे बिराद जोबोद मोजां मोनो आं बेखौ
उम उम
औ
ओरैनो गोजां बोथोरावबोथ' बेबायदिनो थांबाय।
औ
दानिया मेसें बोथोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा?
मेसें बोथोर होनब्लाथ' बिफां लाइफां सिरि जोबनायखौ होनोमोन नामा मेसें बोथोरखौ नोंथां?
उम मेसें बोथोराव जोंङो इदिनो जेनेबा माइ हानाय आरिनाय बेफोरो नाराफोर सेवनाय आरिनाय बे समाव जाहैबाय आरोखि।
औ बि बिफां लाइफांफ्राबो बिफां लाइफांफ्राबो बिलाइ सिरि लाङो नङा होमबा नोंथां बे समाव।
उम उम
बेनो।
बे मेसें बोथोरनि उनावनो जोंना उदां बोथोरा फैयो खोमा उदां बोथोर।
औ उदा उदां। औ उदां बोथोर उदां बोथोरावथ' नोंथां जेरै गासिबो समायनायैनो जाजोबो नङा होमबा नोंथां?
उम
मानो होनोब्ला जोंहा गोरलै बिफां जेरै रानलांनाय बिफां बिलाइफ्रा गोरलै खिलियो आरो गोथां सोमखोर गाब समायना नुहैयो आरो रानलांनाय हाग्रा बिलाइफ्राबो गोथां गोथां सिरिलां सिरिलां ला सिरिलांनानै थैलांनायफ्राबो गोदान गोदान खिलियो।
जे खिलिनाय खिलिनाया जोंनि मिथिंगायारि सम्पद खौ आरोबाव समायनासिन खालामो नङा होमबा नोंथां?
ओम
बिनि थाखाय आङो उदां बोथोरखौबो जोबोद मोजां मोनो नोंथां नोंथाङा मा बुंनो सानो उदां बोथोरनि बागै एसे
नोंगौ उदां बोथोराव माने बिफां लाइफां जेनेबा बिलाइ सिरिनानै रोदोमफिननायाव जेरै बायदि मोजां नुयो जेनेबा
औ
थिग बेबायदिनो जोंनि गोसोआबो रंजाखांनाय फैयो बे समावहाय आरो बे बोथोरावनो जोंहा जोंनि इसि गेदेर रंजालि बैसागु फोरबोआबो जायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
जों बे बोथोर बोरावनो बारदै सिख्ला होनो जायखौहाय बारहुंखा आरि बेफोरो मानि बारजेननो लायो आरोखि जेनेबा बे बार दै सिख्ला जेनेबा बार होनो जायखौ बियो जेनेबा गोरान बिलाइफोरखौहाय बारनानै सिरिगारहोजोबो ओम बेबायदिनो गोदान बिलाइ गोदान मानसिनि साननायफ्राबो मानि मोजां एसे गोदान गोदान साननाय बेफोरो फैयो आरोखि
औ नंगौ नोंथां खोनादों न नोंथां हेलौ?